औ नोंथां औ खोनादों।
अ नोंथाङा उन्दुबायमोन नामा दायो
उन्दुथ'वाखै आङो नै ओरैनो दंथ'यो।नोंथाङा मानो कल खालामदोंमोन?
अ बिदिबा आङो मोनसे बाथ्रा सावराय होननानैसो कल हरदोंमोन ओ
बाथ्रामोन नोंथां
आङो माखासे आबहावा गेब्रंनायनि बागैसो आं नोंथांजों सावरायनो होननानै कल हरनाय जादों
अ सावरायनो हागोन दे।
औ अब्ला आङो जोंथ' आबहावा होननानै बुंब्ला मिथिखायो जों आबहावा होनोब्ला जोंनि सोरगिदिं थानाय ओ बार दै, बिफां, लाइफां साननि सोरां जों जिब जुनार गासिखौबो जोङो खौसेै लानानै जोङो बेखौनो आबहावा होननानै बुजियो। जोङो जोंनि गासैबो ओ नांगौ जानाय जिराद फोरखौ एबा मुवा बेसादफोरखौ जोङो आबहावानि मिथिंगानिफ्रायनो जोङो मोननो हायो बेनिफ्राय, जोंना मा होनो आबहावाया दासान्दि जोंनावो गोबांथार आथिखाल आथिखालाव जोंना गुबुंले जानो हमबाय। बेखौ नोंथाङाबो हमदांनो हाखादों जानांगौ।
औ औ,
औ आथिखालाव गोबां ओ मा होनो सुबुं अनजिमा जोंना बांलांनो हमगासिनो दङ'। ओ जायनि जाहोनाव जोंनो सुबुं अनजिमा बांलांनायनि थाखाय ओ जोंया मा होनो गोबांथार जोंनो थानो थाग्रा खुलिनांगौ जानानै फैदों। आरो लोगोसे जानाय लोंनाय आदार गाननाय जोमनाय बायदि बायदि बिथिंखौबो माने जोंनो गोबां बिबांनि नांगौ जानानै फैबाय। बा जोंनो ओ मा होनो दिहुनथाइफोरखौबो जों माने बांसिन बांसिन दिहुननांगौ जानानै फैबाय आरोना आथिखालाव ओमफ्राय, जायनि थाखाय जोङो गोबां बेबायदिनो मा होनो दारिमिनफोर फसंदों दिहुनथाइ दिहुननो थाखाय गोबां रोखोमनि दिहुनथाइ, जेरै जानाय लोंनायनिफ्राय लानानै गाननाय जोमनायनि फार सेनिफ्राय जोंनो न'आव बेसेबां जिरादफोर नांगौ बेफोर गासैबो बुस्थुफोरखौ जोंनो माने जिराद फोरखौ सुफुंनो थाखाय जोंनो गोबांथार रोखोमनि दारिमिनफोर जोंहा मा गायसनगासिनो आथिखालाव दा बे दारिमिन गायसननायनिफ्रायनो जोंहा मा जायो गोबांथार आबहावानि गेब्लेनाय जायो आरोोना मानो होननानै ब्ला ओ जोंहा मा होनो बे गिदिर गिदिर दारिमिनफोरनिफ्राय गोबांथार बिबांनि जोंना मा ओंखारो उखुन्दैफोर ओंखारो आरोना
औ
आरो लोगोसे मा होनो बेनिफ्राय ओंखारनाय गाज्रि जेनेबा हमना ला माखासे दारिमिनफोरनिफ्राय जोंना गाज्रि बेसादफोराबो जोंना मा ओ दैजोंहायबो मिसल जायो। आरो गलायदेरो बिसोरो गाज्रि ओ मा होनो दारिमिन फोरनिफ्राय ओंखारनाय गाज्रि बेसादफोरखौहाय मायाव फोजावहरो बिसोरो सोरबा सोरबा ओ दैयाव फोजावहरो आरो ना दैमाफोरावसो फोजावहरो जायनि था खाय बे ओ दैमायाहाय मा जालांखो जोंना गुबुंले जाबाय आरोना बे दैमानि दैया गुबुंले जाबाय आरो लोगोसेहाय माने दैयाव थानाय अक्सिजेना माने जोंना गैया जालांबाय जायनि थाखाय ओमफ्राय नाफोराहायो माखासे नाफोरा जोंना गोमालांनो हमबाय आरो ना बिनि थाखायनो ओ माने दैयाव थानाय ओ मा होनो जिबिफोरा माने थैलांनो हमबाय आरो बे गाज्रि ओ बोहैबोनाय दारिमिनफोरनिफ्राय बोहैबोनाय गाज्रि गेसफोर बा गाज्रि मुलिफोर मेडिसिनफोरनि जाहोनाव माने नाफोरा जोंना गोमालांनो हमबाय आरो लोगोसे बे दारिमिननिफ्राय ओंखारनाय उखुन्दैफोराबो गोबांथार बेबायदिनो ओ बारावहायो जोंना गोरोबफानानै मा खालामो बारखौहायो गुबुंले खालामो आरोना ओमफ्रायो जोंहा बारजों ओ गोरोबफानानै बारखौ गुबुंले खालामो जायनि जाहोनाव माने सुबुंफोरनि हां लानायाव बियोहाय मा खोलैयो गोहोम खोख्लैयो आरो ना दा बेबायदिनो खायफा खायफा सुबुंफोरनि ओ हां लानाय बिखान्थियाव खायफा खायफाया गोब्राब जायो बेफोरबायदि बार खौ मोनोब्ला ओ स्पेसियेलि जुनियायै बुंनो थाङोब्ला जायफोरनि न'फोरा माने बेफोरबायदि गिदिर गिदिर दारिमिनफोरनि खाथ थियाव दङ आरोना बिथांमोना माने गोबां खस्थ' मोननांगौ जायो आरो मानो होनोब्ला बिथांमोनानो बेफोरबायदि थासारिखौ मोनो नालाय बिसोरहा बिनिफ्राय माने गोबां जेंना सफैयो आरो बिसोरनि देहायाव
औ
आङो दाखालि बावैसो आं मोनसे माबायाव ससियेल मिडियायावहाय नुनो मोनदोंमोन जे ओ माबायावहायो ओ अरुणाचलावहाय मोनसे इन्डास्ट्रियाव माने ओ मोनसे इन्डास्ट्रिनिफ्राय माने मोनसे दारिमिननिफ्राय गोबांथार माने बिदिनो ओ मा होनगोन बारावहाय गेब्लेंनाय जादों आरोना बिसिनि उखुन्दैनिफ्राय दारिमिननिफ्राय गनाय उखुन्दैया बाराव गेब्रेंनानै गोबांथार ओ मोनसे रोखोमनि माने बेयाव बेराम खोख्लैदों आरोना ओ मानसिफोरनि सायावहाय माने बेराम सफैदों आरो बे बेनि जाहोनजोंहाय आरोना बे दारिमिनिफ्राय ओंखारनाय उखुन्दैनि जाहोनजों माने ओ मानसिफोरनियावहाय बेमार सफैदों बेखौ आङो नुनो मोनदों आरो दा नै सुबुंफोरनि सायाव बेफोरबायदिनो खहाबो लाबोयो आ रोना गेब्रेंनाया हायो ओमफ्रायो लोगोसे आथिखालावथ' आरो जोङो नुनो मोनो ओ मोनफ्रोमबो न'खरानो माने आथिखालाव गारि साल लाजोब्बाय आरोना मोनसे न'खरावनो। हमनानै ला गंनै गंथाम थासै आरोना आथिखालावहायो जोङो नुनो मोनो। दा गोबांथार बेबायदिनो गारि सालायनायनि जाहोनावबो जोंहा मा जानो हमबाय लामाफोराबो जोंहा दावराव नयस पलिउसनबो जायो आरोना। दावराव आरो लोगोसे जोंहा मा बे गारिनिफ्राय ओंखारनाय उखुन्दैफोरा जोंना गोबांथार बिबांनि कारबनडाइ अक्साइड गे गेसबो हगारो आरो जायनि जाहोनाव बे गेसफोरा मा खालामनो हायो जोंना हायो बिदुंखौ बिसोरो बोनानै लायो आरोना आरो गोबांथार बिदुंखौ बोनानै लानानै बिसोरो मा खालामो आबहावाखौ माने गुदुं खालामो आरोना बार मन्डलखौ गुदुं खालामो जायनि जाहोनाव ग्लबेल वार्मिं एबा बुहुमनां सुबुंथिया बांलांगासिनो दङ आरोना औ नों नोंथाङाबो बेफोरखौ निसय एक्सपिरियेन्स मोनगासिनो दङ
उम
जानांगौ औ आंनि बुंनांगौआ एसेनोसै नोंथाङाबो माबाफोर बुङोब्ला बुंनो हागोन।
औ आंबो दा एसे माने उन्दै बैसोआव हाबा जानायनि सोमोन्दैसो एसे सावरायनो सानदों
औ सावरायजागोन नोंथां।
औ औ दा जोंना गोदो गोदायनिफ्रायनो जोङो नुबोगासिनो बहुद गथ'फोरा उन्दै बैसोआवनो हाबा जानायखौ गोदोनि दिनावथ' गोबांसिनखौनो जोङो नुनो थाङोमोन उन्दै बैसोआव हाबा जानायखौ बांसिन नै खिन्थु दानि जुग गाव एसे खमखौ जोङो नुनो मोनबाय ओ गैथारा गैला होननानै बुंनो हाया जोङो दङ दासिमबो नाथाय एसे खम जाबाय आरो उन्दै बै सोयाव हाबा जानाया दा गोदोनि दिनाव मानो बांसिन बांसिन जायोमोन होनना बुङोब्ला गोदोनि दिनावहाय ओ बांद्राय सोलोंथाइ गैयामोन बांद्राय गियान गोनां सुबुंफोर गैयामोन बिनि थाखायनो बांसिनै गथ'फोरा उन्दै बैसोआव हाबा जानाय जायोमोन रावबो बिसोरखौ फोरोंनाय गैयामोन जे उन्दै बैसो गोसोआव हाबा जायोब्ला उनाव मा खस्थ' मोनहैयो बिदि बे फोरबायदिखौ रावबो बिसोरनो बुजायना होनो रोंनाय सुबुंफोर बारा गैयामोन जायनि जाहोनाव बिस जौमोन बैसोनि जेरै ओ हरमनेल चेन्जेस होननाय बुङो बेखौ जाय बेबायदि समावबो बेबायदि बैसोआव माने बे गथ'फोरा जस जाखाङो दा बिनि थाखायनो बिसोरो गावसोरनि जा ओ गोसो जायो गाव जेरै गोसो जायो बेबायदिनो बिसोरो खामानिखौ मावनो लायो। दा बे समाव बिस सोरो बोरैबा ओ सोरखौबा मोजां मोननानै ओ सोरखौबा लाबोनाय बा हाबा जानो लुबैनाय बेबायदि जाननाय जानायाव बिसोरो गोसोबायदि गोसो जाबानो खामानिफोरखौ मावोमोन बेबायदिमोन दा बिनि थाखायनो बिसोरो सोरखौबा मोजां मोनदोंब्ला बेखौ लाना फैनानै हाबा जायोमोन बेफोरबायदि जायोमोन दा आथिखालाव ओ सुबुंफोरा दानि जुगाव एसे से गासिबो सोलोंथाइ गोनां जाजोब्बाय बिनि थाखायनो बिसोरो ओ गावसोरनि थाखाय मा मोजां माया गाज्रि बिसोरखौ बेफोरखौ एसे साननो हानाय जाबाय गासैबो बिनि थाखायनो आथिखालाव उम हाबा उन्दै बैसोआव हाबा जानायखौ जों खम नुनो मोनोसै आरो ओ गाव साननो हानायजों लोगोसे गेदेरफोराबो एसे बिसोर साफा सानैखौ माने उम बुजायना होनो हानाय सुबुंफोरबो ओंखारबाय। बेजों लोगोसे ओ सरखारि आयेनबो दाना दोननाय जाबाय। जायफोरा उन्दै बैसोआव हाबा जायोब्ला ओ सरखारि आयेननि राहा लानाय जागोन होननानै जायनि जाहोनाव बेफोरखौ बो गिनानै खायफाया एसे फावसायनानै थायोसै आजिखालि
उम
दा दा उन्दै बैसोआव हाबा जायोब्ला सासे हिन्जावसाया बा हौवासाया मा भुगिनांगौ जायो बिसोर हाबा जाखांनायनि उनावहाय ओरैबायदि भुगिनांगौ जायो। जेरै ओ हाबा जायोब्ला सासे हिन्जावसाया हाबा जाखांनायनि उनाव गोरबोआव गथ' लानांगौ जायो। दा बे गोरबोआव गथ' लानांगौ जायो ब्ला बे हिन्जावसाया ओरैबायदि देहायारि ओ सावस्रिनि जेंना भुगिनांगौ जायो जाय बैसोआव माने गावनो ओं रंजानाय गेलेनाय बा सोलोंथाइ लानाय बैसो बै बैसोआव बे गथ'हा माने ओ बेबायदि ओ बिमा बिफाजों जोथोन लाजानाय बैसोआव बे गावनो गुबुन सासे गथ' बा उन्दैखौ बियो बैसो ओ जोथोन लानांगौआ बिनि थाखाय ओ गोरलै खोथा नङा गोरलै बाथ्रा नङा बिनि उम आबेगारि साननायफोरा बांद्राय जौगानाय जाया बैस बैसोआव बेनि थाखायनो जाय बिमा आरो फिसा सानैबो बिसोरो देहायारि बा आबेगारि ओ साननाय हनायाव बिसोरना मा जायो एसे खम जाहैयो बे बे गथ'नि थाखाय सासे बे उन्दै बिमाया सासे गथ'नि थाखाय बियो माया मोजां माया गाज्रि मा मावनांगौ माबोरै जोथोन लानांगौ बेफोरखौ बियो सानजोबनो हाया जाहैयो जायनि जाहोनाव बै गथ'आ बो जोथोन लाजानायाव बेहा खमिखौ मोनो आरो दा बेनिफ्राय बे सासे हौवासायाबो जाय उन्दै बैसोआव हाबा जादोंमोन बे थाबो माखासे ओ संसार जानाय लोगो लोगो मो माखासे संसार जानायनि नेम खान्थि बायदि आरिफोरखौ फालिनांगौ जाहैयो ओ न'खरनि थाखाय गावनि बिसि फिसा बिसोरनि थाखाय माखासे बाथ्रा साननांगौ जायो जेरैहाय बिसोरखौ माबोरै फिगोन माबोरै फिसिगोन माबोरै रां आरजिगोन बिसोरनो गाननाय जोमनाय होनांगौब्ला मारै बबेयाव रां मोनगोन दा बे बैसोआव बेना बै बैसोआव जेरै गेलेनायनि रंजानायनि बैसोआव बियो बेफोरखौ साननांगौब्ला बिनि मेलेमा बहुद माने ओ प्रेसार मोनो नारसिन नारसिन जानाय जायो दा बेनि थाखाय बियो माब्लाबा सानस्लाब हायैयाव रां खामाय हायैयाव बियो